नोंथां
अ नोंथाङा खोनादोंनाा
औ खोनादों नोंथां औ
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव मोननाय बिफां लाइफां आरो बिनि बाहायनायनि सायाव जोङो सावरायलांसिगोन आरो नोंथाङाथ' आंजों सावरायफानो हागोन ना
औ हागोन नोंथां औ
औ बिदिब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव मोननाय बिफां लाइफां आरो बिनि बाहायनायनि सायाव जोङो दसे सम सानैजों सावरायलांसिगोन
औ
जोंनि ओनसोलाव बिफां लाइफां मोननायफोरनि आं गिबियावनो मुंफोरखौ बुंगरसै गाम्बारि रया सा सिगुन चन्दन थिथाासाब आरो दङ बिदिनो थाइजौ बिफां लिसु फिफां बिदिनो आरोबाव दङ सेलेखा बििफां जलफि फिफां आरो बिदिनो गोबां दं आरो जायखौ जोङो बुंथ्र' हाया
औ
बिफां लाइफां होनबोलाहाय जोङो बियो मोनसे जे बर'नि समाज बर'नि हारिमुजोंनो नांजाबफानानै थानायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
जोङो जेनेबा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोङोहाय जोंनि जानाय आदार बेफोरखौनो जोङो संनानै जायो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बनखौ जिथुुन मोननाय जायो
औ
जोंनिहाय जोंनि ओनसोलावहाय जोङो सिगुन आरो सन्दन गाम्बारि बे बेफोरनो जोंनि ओनसोलाव मोननाय बेसेन गोसासिन बिफां होननानै जोङो बुंनो हायो
ओ
आरो जोङो गाम्बारि बे बिफांखौ बे खौहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबांखौनो मोननाय जायो
औ औ
बे बिफांनि गेजेरजोंहाय जोङोहाय न'आवहाय जोङो जेनेबा बेरेेंसि सियार टेबोल बायदि बानायनायाव जोङो बाहायनाय जायो
औ
आथिखालाव जोङोहाय साल साल बिफांखौसो जोङो एसे खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो
औ
जोंनिथिंनोथ' बारा गैबांलिया अबेबा अबेबा जायगायावल'सो नुनो मोनसिगोन नुनो मोनसै आरो साल बिफांखौहाय
बिदिब्ला नोंथाङा नोंसिनि ओनसोलाव मोननाय बिफां लाइफांनि मुंफोरखौ एसे खिन्थालांग्रोदो नामा
औ जोंनि जोंनिखैजायथ' बिफाङा नों जा खोन्थादों बेबायदिनो जोंनि खि बांसिनानो बिदिनो सोमलि बिफां दं खान्थाल थाइजौ बिफां आरो बिदिनो आगर बिफांफोरबो दंङ बिदिनो गाम्बारि बेफोरबायदिनो बायदि बायदि रोखोमनि बिफां दं आर ना नोंथां। नोंथाङा जा फोरमायदों बेफोरबायदिबो दंङ दाथ' जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय बा बुहुमावनो जोंनि बे बुहुमखौनो दंफां लाइफां बिफाङा बिदिनो खम जालांनो हमगासिनो बांसिनानो दानफायनाय मानाय बेबायदि जालांगासिनो आरोोना नोंथाङा ओ दा जोङो जों जे हां लायो जों सां लानायानो जोंनि दंफांफोरनिफ्रायनो जों हा खौ लायो नालाय बिनि थाखायनो जोंङो दंफांफोरखौ गायनांगौ इदिनो दंफांफोरखौ बांद्राय दानफायनायखौ जोंङो बन्द' खालामनांगौ आरो ना दंफाङानो गैयाब्ला जोंबो गैया बेबायदि रोखोमनि आरोना नोंथां नोंथाङा जा सोंदो जोंहबो बेबायदिनो दंफां दं आरो बिदिनो दंफांखौ जोंङो बिदिनो सोमलि दंफांफोरखौ जों देरोबा गिदिर देरोब्ला जोंङो दानफायनानै बिदिनो थफथा बाथामफोर बानायनो हायो ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि सियारफोरबो बानायनो हायो जोङो फाननानैबो माखासे ए गोबां रां आरजिनोबो हायो आरोना नोंथां बेजों लोगोसे जोंङो दंफांखौ फांसे दानफायोब्ला जोंङो दंफांखौ फांनै फांथाम बिदिनो गायनानै लाफिननांगौ आरोना नोंथां बिदिब्लासो माने जोंनि बुहुमाबो मोजांङैनो थागोन
नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा औ
सोरजिनो थागोन बिफां लाइफांनि हेफाजाब होननायखौ जोङो बुंस' हाया बिफां लाइफाङा जेनेबा जोंनो साया होयो गरम बोथोरनि समावहाय आरो जोङो बिफांनिफ्रायनो बन खौ मोनो आरो जोंङो बिफांनिफ्रायनो जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव नांगौ जानाय मुवा माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोननाय जायो जेरैहाय जोंङो बेरेंसि खामफ्लाय सियार आरो जोंनो उन्दुनो थाखाय गोनां जानाय जे सौखि फालं आरो जि दोननो थाखाय गोनां जानाय आलना सर्ट केस गद्रेज बेफोरखौ जोङो बानायनो हायो आरो आरो जों नितजा थानाय न' बे थानाय न'खौबो जोनङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो आरो जेनेबा थिं दोबथाबनो थाखायथ जोंनो दंफांखौ गोनांथार जायो आरो जोङो दंफांखौ न' लुनायाव खुन्थिया हिसाबैबो जोङो बाहायनाय जायो
औ
मानोना दंफांनि जोरनाया औवानि फख्रुइ गोबावसिन मोजांसिन जेरै
औ
आरो बिदिनो खायफा खायफा
बिफांनि बिबारफोरखौबो जोंङो ओंख्रि हिसाबैबो जायो।
औ औ
खारौ खानदाय बिबार जेरै सेफालि बिबार बेफोरनो आरो आरो बेबायदिनो गोबां दङ मा खासे जाय बिफां जेरै गय बिफां नालेंखर बिफां
औ
बेफोरनिखौबो जोंङो फिथाइफोरखौबो जानाय जायो आरोबाव दङ जोंहा थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरनि जोंङो फिथाइखौबो जानाय जायो आरो। आरो बे खौबो जोंङो बिनिफ्रायबो बनबो मोननाय जाबाय आरोबाव जोंङो बेखौ जेब्लाहाय दिरो अब्लाहाय बेखौ हाखावनानैबो जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जों बानायनो हानाय जायो आरो।
औ औ
आरोबाव जा औ
औ
नोंथाङा माबा फोरमायनो सानदोंमोन नामा।
ओ नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दे
औ आरोबाव दङ जोंहाहाय जे गय बिफां नालेंखर बिफां बेफोरखौथ' गायनानै आथिखालाव गोबां रां आरजिनायखौ जोंङो नुनो मोनो।
औ औ
बेफोर बेफोरनिफ्रायनोबो जोंङो जोंनि न'खरा जोंङो थांबोनायखौ जोंङो नुनो मोनगासिनो दङ आथि ओनसोलावहाय
औ औ
आथिखालावहाय बेबायदिनो गाम्बारि बिफांफोरखौबो जोंङो गोबां बागानफोर खालामनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ
बेनि थाखायनो जोंनिया मा जोंनि आबहावायाबो मोजां जायो बिफां लाइफां गायोब्ला बिदिनो जोंङो फांसे बिफां दानफैयोब्लानो जोंङो जेब्ला फांबा फांब्रै बेफोरबायदि बिफां गायोब्ला जोंनि आबहावाया गुबुं मालाबाबो गुबुंले जानाय नङा होननानै आङो मोनदां हरो आरो।
औ नोंथांनि इयो थारैैनो सैथो औ।
औ जोंङोहाय आङो मोनसे बिफां खौ जोबस्रांनानै बायदि नुनो मोनदों। जाय बिबाङा जाहैबाय साल साल बिफांखौ आङो बिराद खम नुनो मोनबाय आरो।
औ
जिखुनु जों नुयोब्ला आथिखालाव माने सिनायनायबो नंलिया आरो।
औ
माने जोंनिथिंथ' दा फ्रायानो गैलिया
औ औ
नोंथांमोननि जायगाथिंहाय साल बिफांखौ नुयोना नुला।
जोंखैबो बेबायदि नोंथां बारा नुनो थांला बे बिफांखौ औ
बेबायदिनो जोंङो सोरनिबा न'फोर गोजाम बेफोरावहाय जोंङो खोनालायो। साल बिफांआहाय गोबाव जोरो गोदोनि न' बेफोरबायदि होननाय खोनायो आरो। जोंनियाथ' दा न' लुनायफोराथ' बांसिनैनो गाम्बारि जिया साल सन्दन बेफोर जोंनो जोङो लुनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ नोंथां।
उम साल दंफां ओ
औ नोंथाङा जा बुंदों बेफोरो थारैनो नंमारगौ। ओ नोंथाङा मा बुंनो सानदों एखौ फोरमायबावदो दे।
आं बुंनो सानदों मा साल बिफां जाय साल बिफांनि जोङो फोर सियार टेबोल बेफोरबायदि बानायोबा थाबैनो गाज्रि जाया। बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों
औ
न'फोरनि खुनथियाफोर बानायो ब्रा साल बिफांनि जेनेबा खुन्थियाफोर बानायब्रा बेफोरो थाबैनो नस्थ' जालाङा सेवलाङा।
औ।
आरो जोङो आङो माने खोनानो मोन जों मानि साल बिफाङा देरनो थाखायबो गोबां सम नांगौ होननानै आङो खोनानो मोननाय जादों आरो।
ओ ओम
बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायलांबावदो नामा।
ओ बिदिनो नोंथाङा बुंलांदों बेबायदिनो आरोना नोंथां जोङो दंफांफोरखौ गायनानै जों गोबां रां आरजि-आरजिनो हायो। ओ दंफांफोर थायोब्ला जोंनि आबहावायाबो मोजाङैनो थायो। ओ दाबायदियावथ' बांसि नानो दंफां हाफायो हाजो हालाफ्रावबो बिदिनो जिसिबिफोरजों लामा बानायनाय मा बानायनाय बिदिनो दंफांफोरखौ गोबां हाफैनाय जाबाय बेबाय बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि आबहावाया ओ गुबुंले जालांबाय दुंथाया बा-बारायलांबाय। इदिनो अखाफोर हायोब्ला हाजोफ्राबो गुगानो हमबाय। गोबां जेंना जानो हमबाय आरो ना नोंथां ओ जों बांसिन नानो दंफांखौ दानफायो नाथाय दानफायनानै जोङो दंफांखौ गायफिननाय जाया बांसिनानो बे फोरनि थाखाय गोबां माने गुबुंले जालांबाय जोंनि ओ दुंथायाबो बारायलांबाय आरोना नोंथां ओ नोंथां जोंना समाबो जाबाय। ओम नोंथांजों ओ दंफां लाइफांनि फारसे सावरायनो मोन नानै आरो मिथियैखौ मिथिनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ
आंबो नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। आंजों दसे सम रायलायफानायनि थाखाय
औ ओ बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ